औ नोंथां।
नोंथां
ओं खोनादों नोंथां। औ खोनादोंं नोंथां।
अ मा खालामगासि दं दायो?
ओरैनो दं नोंथां।
अ गोजोन मोनाबिलि जासिहरबाय सिगाङावनो।
नोंथांसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय।
उम दाथ' मोनाबिलिबो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
खोनादोंना? अ नै जोंनि जों मागो दमासि जानोसैखाय अर सायनानैसो दङ। खोनादोंना?
खोनादों नोंथां।
अ नोंसि थिनि जों अर सायोना साया ओरैनो? मारै?
नोंथाङा मागो दमासिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो।
ओ दे। मासि होनोबा जोंनि मोनसे एंगारनो हायै फोरबो होननानै बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा।
नोंगौ नोंथां।
उम मागो दमासिखौ ओरैनो माग दाननि सेथि से अक्ट'निफ्राय जोङो खुंनाय जायो आङो जोंनिथिंजायनि मागो दमासिखौ माब्रै फालियो बेनि बागैल' नोंनो खोन्थानोसै नामा?
एसे फोरमायना होदो नोंथां।
ओ जोंनियावहायथ' नोङो मागो दमासिखौहाय जोङो फरायनाय समावहाय जेरैबायदि नुनो मोनो जे बेबायदि नुनो मोना जोंनिहाय ओरै आङो जेनेबा फरायनायनि मारै जायो बेनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोन जेनेबा दमासि होनोब्ला जोङो फिथा सेवराइ जानाय रंजानाय बेफोरखौनो मिथियो नङा होमबा जेने बा मेसें बोथोरनि आबादखौ उम मेसें बोथोरनि आबादखौहाय थिखोखांनानै जोंनि जे सुबुं माहारिनि जे जोंनि गोसोआवथ' मोनसे ओ गोसो जायो जेनेबा मावबाय दांबाय आरो मावखांबाय दांखांबाय बिनि उनावहाय जों रंजानो लुगैयोना रंजानो बाजानो जानो लोंनो बे जोंनि जोंनि माबा आरोखि आखु बायदि होनजायो। थिग बेबायदिनो जों दमासि ओम दमासि फोरबोखौबो बेबायदिनो फालिनाय जायोनो आं सानो आरोखि जेनेबा माइ गाय खांबाय आरिबाय जे जोंनि गाहाय आबादानो माइ नालाय जे बेखौहाय दैज्लांनिफ्रायनो मावबोयै मावबोयै मेसें बोथोर सफैनानै बेखौहाय मोनबाय एसेबां खस थ' मावनानै मोनबाय नालाय दा जों एसे रंजानो सिलाय होननानै बेखौ फालिनानै रंजानाय जायो आरो।
थारैनो सैथो नोंथां।
औ ओरैनोथ' बेखौ फालिनायावहाय पुस मास नि जोबथा सानावहाय माखासे जिगाबनि माइहुं बायदि खालामनानै गोजां बोथोरबो जायो नालाय बे समावनो बे फुङावहाय माबायो आरोखि ओ फोथायनाय दंमोन आरोखि गोदो औ बेलागुर औ औ बेखौहाय माने गोदो गोदाय आरोखि लावखारफोरा बेफोरखौहाय सावनानै रंजायै बाजायै आर बिनि सिङावबो औवा आरि होयो बेरफुनानै गोमसारजोबनायनि ओमफ्राय बिदिनो सावनानै जैमा ओ। दैमा जिंफोरावहाय खालामखानाय जायो नालाय सावनानै दुगैनानै फैनानै बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय मागोनि सि-सिगां से थारिखआवनो जायोना से अक्ट'आवनो बेखौ मावफुंगोन मावगोन आरोखि बेनिफ्राय दुगैनानै फैनानै खुलुमनाय आरिनाय मान होनाय आरो आरिनाय बेफोरखौ खालामनानै रंजा बाजा फिथा सिथाव मागिनानै जानाय आरिनाय बे दंमोन आरोखि। नाथाय आथि ओम आ आथिखालावहाय जों बेखौहाय बांद्राय नुबांला जोंनिथिंहाय गुबुनथिंहाय दाबो सोलियो ओरै जोंनि सानजाथिंजाय नाथाय जोंनियावहाय बेखौ बांद्राय फालिनाय नुनो मोनला आरोखि। बेनिफ्रायहाय आं मोनसे बे औ। बे अक्ट'खालिनो जेनेबा माग मासनि से अक्ट'खालिनो मोनसे फोथायनाय दङ आरो जोंनियावहाय जेनेबा माइ जिगाबजोंहाय गासै फिथाइ थायग्रा फिफांखौनो गुदि गुदियावहाय खानानै होयो आरो। आरो बेखौ खानानै माने फिथा सिथाव जा जानायनि सिगांनो खायो आरोखि ओमफ्राय बेखौहाय मोनसे फोथायनाय दं। बेखौ खायोबालायनो औ बेखौ खायोबालायनो जोंनि जोंहाय फोथायनाय दं फिथाइआ बांसिन थायो होननानैसो फोथायो आरो जोंनिजों ओम। ओमफ्राय नों सिनिजोंबो बेबायदि खायो नामा?
औ नोंथां थारैनो सैथो जोंनिथिंबो एबा जोंनि ओनसो लावबो बिदिनो ओ खानाय खौ बिफाङाव बिदि जिगाब खानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों।
औ ओमफ्राय मा होननानै फोथायो नोंसि
सिरि थिंबो बिदिनो ओ बोसोरै बोसोर फिथाइ बोसोरै बोसोरै फिथाइ थाइथों थाइनि बिदांफोरा ओ फिथाइनि बिदांफोरा बिदिनो मोजां जाथों जाथों फिथाइखौ बुरजा मोनथों होननानै ओ गसाइनि सेराव बोर बिनानै बेदि बिफांखौ खानाय जायो आरो नोंथा।
अ ओरैनो
मागो दमांसि समाव नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा फिथा साव एसे फोरमायना होद
था सावनाया मोननै मोन मोनथाम रोखोमनि सावो ओरै फिथा फिथा फिथाखौनो होनो आरोखि बे दस्रानिजोंहाय मोसौ फिथा होनो ना मायो बे दुमालु दुम आालुआ जेखौ जों खुरैजों सावनाय नुयो आरो बेखौ खुरैजों सावो दाथ नों हाथाय बाजारावबो खिलि मोखांजों सावनाय आरिनाय नुयोना।
नोंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय बेखौ लावदुम फिथा एबा फिथा हु खमा होननानै बुंनाय जायो नोंथाङा खोनायाखै नामा।
औ। खोनासलायबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो औ खोनादों।
दे दे बुं।
औ दे ओमफ्राय बेनि ओमफ्राय बेनिफ्राय सिथाव होनो आरो। रोखि जोंनिजों ओमफ्राय नोंसिनिजों एनथाब फिथा होनो खोमा बे सिथावखौहाय ओ ओरैनो माइब्रानि अनखौहाय साराय गुदुुङावहाय फेनलाग्रोनानै बेवहाय सिबिं मेथाइ देग्लिखानायखौ होनानै जे थनो बेखौ खौहाय सिथाव होननानै बुङो ओमफ्राय मोनसे ला आरुबो सङो बे बे मोनथाम रोखोमनिखौ बांसिन सावनायखौ आं नुयो आरोखि ओरै लारुखौहाय एसे माइब्रानिनो जायो बेबो माइब्रानि उनखौहाय दै नानानै सिङावहाय सिबिं मेथाइ बेखौ होनानै थाआवहाय सावनाय जायो बेखौहाय आथिखालावहाय बेखौहाय बाजारनिफ्राय मोननाय माखासे दायसफोरखौबो लाबोनानै दायस होननानै साव मोनसै आरोखि मडेल आरो ओ सिबिं मेथाइनि जायगायाव फ्राय नालेंखद बायदिसिना मानि गोथाव गोथाव जेसेबां गोथाव जाग्रा गोथावसिन जाग्रा बेफोरखौहाय लाबोनानै लगायनानै सावनायफोरखौ नुयो ओमफ्राय नोंसिनि जोंहाय मा मा।
नोंगौ नोंथां। जोंनि थिथिंबो बिदिनोस सावनाय जायो फिथा लावदुम फिथा लावदुमखौनो फिथा हुगुमाबो बुंनाय जायो लोगोसेनो जायखौ नोंथांमोना सिथाव बुंदों बेखौ जोंनिथिं फिथा एनथाब बुङो सिथाव बुङोब्ला जोङो जाय खौ जोङो जाय माइब्राखौ खौ जोङो लारु खालामनानै सावो बेखौ जोंनिथिं सिथाव होननानै बुंनाय जायो आरोखि नोंथां। बिदिनो ओ फिथा फिथाखो।
उम। देबुं।
जों लोगोसे नालेंखर लारु सिबिं लारुबो ओ जोंनि ओनसोलावहाय एबा आथिखाल मुगायाव जों बेफोरखौ नुनो मोनसै बिदिनो आरो जायखौ जोङो बुङो ओ खार खाराय भाजाबो बुङो जायखौ जोङो ओ माइब्रा माइरंखौ ओ सुहाब ओ सुना दोननानै लोगोसे एवनाय जायो बेयाव एवनायावहाय जोङो सिबिं सिबिं बे ओ सबाय नालेंखर ओ लोगोस से खिसमिस बायदिसिना बिदिनो बेहाय होदेरनानै ओ एवनाय जायो आरोखि बेखौनो जोंनिथिं खारायफाजाबो होनना बुङो
औ औ। नोंगौ नोंसिजोंहाय जोंनिफ्राय बांसिनखौनो जायो माथो गोथाव गोथाव ओंखाय जोंनियावहाय इसेबां बिदिखौ बा उम एसेबां बानायनाय जाया जोंनियावहाय गामि ओनसोलबो नालाय जोंनिया। गामि एसे सिं जायो बांसिन आं टाउन एरियावहाय बा हायनाय नुनो मोनो आरखि बेफोरखौहाय नंगौना?
थारैनो सैथो नोंथां।
उम ओमफ्राय बे मागो दमासियावनो सेवराइबो सङो नामा नोंसिनिजोंलाय?
औ नोंथां मागोनि सिगांनो बे सौराइखौ सौना दोन ओ सौराइखौ ओ एवनानै दोननाय जायो। मागो मागो से मागोनि से खालार हाबि सिगाङावनो बेखौ एवनाय जायो आरोखि गास सिबो फिथा लारुखौनो बांसि न अ पुष दाननि जोबथा खालारावनो एवना लानाय जायो ओमफाय ओ जिहेतु से खालार जायो अब्ला से खालारावहाय जोंहा बेफोर एवनायखौ जानाय लोंनायनि लाहार फाहार आलासि दुमसि सोंनाय आलासि मान बावनाय आलासिफोरनो जाहोनाय बेफोर हाबाफारिफोरखौ से खालाराव मावफुं नायजों लोगोसेनो बे से खालारावहाय जायो नोंथां।
उम नोंथांनिसिम सम होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर माब्लाबायैनो समाबो मोनाबोबाय एसे दोनथ'नोसै नामा दिनै
जागोन नोंथां।
खोनादोंना नोंथां औ दे
खोनादों नोंथां।